खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन
औ बुंनोसै नोंथां
दा आयदानो जाहैबाय जोंनि बर'फोराहाय माने बर'फ्रा गोदो गोदाय हाबाखौ बोरै लायोमोन बा हाबाखौ बोरै खुङोमोन बेनि सायाव आरोना आरो दानि सम फोराव माबोरै माबोरै खुङो आरोना बेनिहाय माबाखौहाय ओ सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा जागायेनग्रोना आं जागायजेनग्रोन?
ओ नोंथाङानो एसे जागायग्रदो नामा नोंथां
अ हाबा होनोब्लाथ' नोंथाङा जोंना बर'नियावहाय
औ
ओ हाबायाहाय अनेक रोखोम दं नङा होमब्ला नोंथां?
औ नों
खारसनफैनाय खारसनफैनाय हाबा ओमफ्राय दोनखारलायनानै लांनाय हाबा ओमफाय जुलिनि समावहाय थि रादाय होलायलायनानै सम लालायलायनाय लानाय मोनसे हाबा गोथारजुलि, हाथासिनि हाबा बेबायदि दङ नङा होमबा नोंथाय बेमफ्राय गियावनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोदो गोदायनि समफोरावहाय माने बे गोथार जुलि हाबाखौ बोरै खुङोमोन मारै माबोरै खुंलाङो बेखौ आं एसे फोरमायनो सानदों। दा गोदोनि सम फोरावहाय जोंनियावहाय गोथार जुलि हाबा होननानै बुङोब्ला बिदिनो ओ हिनजावनि न'खराव
औ नोंथां
हौवा हौवानि न'खरा थांग्राय नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ हाबानि माखासे डेटफोरखौहाय थि खालामनो हाबानि समफोरखौहाय लघन'फोरखौहाय नायनानै थि खालामनो थांग्रोयो। बेनि उनावहाय ओ हाबानि थारिख खौहाय थि खालामनानै फैयो आरोना मोनसे समाव बेनिफ्राय बिनिफ्राय ओ हिन्जाव गोदानखौहाय लायो हाबानि डेट थि खालामखांनायनि उनाव लायनानै बेनिफ्राय जोंहा हाबा हाबायावहाय बैरथि सानै लांफैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो
भेरेथि सानै लांफायो ओमफ्राय डाटाफोर लांफायो ओमफफ्राय बे मोनसे द अखा बानद्राखौ मा होनो बिदिखौ ओ बिसोरबो लांफायो आरो हा औ औ बेखौनो बावबाय आंबो बाथि औ बाथि बानग्रा औ बाथि बानग्रा थांफायो औ बेनि बेहाय बिसोरो थांनानै बिनिफ्राय हिन्जाव गोदानखौ हिन्जाव गोोदाननि न'खरनिफ्राय लानानै फैयो आरो ला फैनानै बिदिनो जोंहा हिन्जाव गोदाननि डाटाफोर बेहाय बरायो बरायनानै हिनजाव गोदानखौ साहानि न'आव सोफैयो नङा होमबा नोंथां बिनि उनावहाय उम जखौहाय ज लानो थाखाय आवाथि होनो थाखाय हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौहाय आवाथि मन्दपसो बरायनानै लाबोयो बिनि उनावहाय फरायहाय बाबायाहाय मन्थ्र फरायनानै जुलिखौ होनानै होयो आरो बेनि उनावहाय जोंहा न'खरनि मानसिफोरा बिब्दिनो आसशिरबाद बावो सोरबाया रां होयो सोरबायाहाय अनथोब फैयो आरोोना बे बेबायदिनो होनानै बेयावहाय माबाखौहाय मा होनो जुलिखौहाय होखांनानै न' फारसे सोयो आर ना सोनानै बिनि फुरहितफोराहाय बुजायो बे जे हिनजाव गोदान हौवा गोदानाहाय जुलिखौ माबोरै जुलिखौ जाबाय जेब्ला संसारखौ माबोरै जालांगोन बेनि माखासे सोमोन्दै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौहाय माबायो मा होनो बुजायो बेबायदिनो गोथार जुलिया जानानै थाङोमोन आरो गोदोनि समफोरावहाय माने बे हाबा हाबायावहाय माने सान्दुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय माने दानि दानि जुगनि बायदि माने माखासे पेन्देलफोर सि्खोनफोरखौ खोनाय जायामोन आरोना गोदोनि समफोरावबो बांसिन थालिर बिलाइनि थालिर बिलाइ हाय माबा खोंनानै उखुमावहाय खोंथेनानै बेबायदिनो थालिर बिलिरजोंनो खोबथेेजोबनानै सानदों बे बासायोमोन आरो हाबाफोरखौ बिदिनो खुङोमोन आरो आरो ओंखाम जानायफोरखौबो बै थुरसि दानि समावथ' थोरसिफोर मोना नङा होमबा नोंथां थोरसि गलास मोनो दानि बेहाय रेडिमेड बानायखानाय गोदोनि समफ्रावहाय माने थालिर फस्लायावसो जाहोोमोन आरोना थालिर फस्लाखौ बे थालिर बेफोरखौहाय नांगौ बायदि माने जखानि हास'नानै बेयावनो जाहै होन आरो अनला ओंख्रिफोर होयोबा दालि ओंख्रिफोर होयोब्ला माने बोहैलांलाय लायोमोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला थालिर थालिर फस्ला मानि थालिर माबायाहाय बिगुराथ' ओरैबो ओरैबो गेजेरजोंहाय हमला हमलासो जायो नङा होमबा नोंथां हास'ब्ला बेनि थाखायनो बोहैलां लायोमोन आरो बिनिफ्राय दानि समफोराव आलादा आलादा जाबाय माने गोदोनि माखासे ज बर' सल बे गोदोहाय लाइटफोरबो गैयामोन नालाय हिसाब फैसाखोननिफ्राय जनो नोंथाङा बेंटन बायदिया हिसाब खालामलायलायनानै डाटा बरायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना गोदोनि समाव
औ औ नोंथां थारै
बेबायदियैनो हालादै गैयैहाय हाबाखौहाय गोथो गदैखौहाय खुंलङोन आरो ना गोदसा
औ नोंथां
बिथांमोननि ओनसोलावबो माने हाबाखौहाय माबोरै माबोरै लायो मा मा रोखोमनि लायो आरो दानि समफोराव बेसेबां सोलायलांखो बेफोरखौहाय नोंथाङा आंनो एसे बुंथिनानै होदों नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो नंगौ नोंथां जोंनि बर' फोरनाव गोदोनि समावहाय माखासे हाबा नुनो मुथासुनि हाबा नङा नोंथां हाथासुनि हाबा बुङो नङा होमबा हाथासुनि हाबाया जाहैबाय बेयाव बारा बेफोरबायदि गिदिर जाया आरो दानि बायदि सोखो मोखो एखेबारे मोजां जानाय लों नाय बा लायलाय लाबोलाय बेफोरबायदि जाया आरो बे हादासनि हाबायाव न'ङा होमबाथ नोंथां। हाथासुनि हाबायाव माने ओरै फिसा मोनसे मा होनना बुङो माखासे नियमफोर दङ बेफोर नियमफोरखौथ' बारा मोजांयै मिथिजोब्ला नाथाय मा खालामो हाथासुनि हाबाफोराव गोदो बांसिन खालामनाय नुयोमोन आरो गोदो मानि थाखा फैसायाबो गैयामोनालाय इसे रांनि आं खालमोन नालाय दा मा खालामोमोन बे समावहाय रायजो राजाफोरा फिसा हाबा खालामाबना होयोमोन आरो हाथासुनि हाबा होनना बुङो। जाय हाबायाव मा जायो माखासे जेनेबा जाय धोरोमनि गेजेर गाव गावनि धोरोमनि गेजेरजों जेरै बा बाथौरि बा बाथौआरि धोरोम बा ब्रह्म बा ब्रह्मआरि धोरोम गाव गावनि धोरोमजों मोनसे ओरै आहुथि बा बाथौफ्राव फुजा होनायनि उनाव इसोरनि नामाव बोर बिनानै नङा होमबा नोंथां। बोर बिनानै मा खालामो बिदिनो अनला खारै बा माखासे ओंख्रिफोर ओरैनो नङा होमबा नोंथां जाय बर'नि ओंख्रिफोर बेफोरखौ संनानै मा खालामो हाबा जेब्ला जाखाङो नङा होमबा हाबा जाखांनानै मा खालामो ओ जेब्ला ओंखाम हाबा जाखांनायनि उनाव जेब्ला ओंखाम जानो जिरायहोनसै आरो बे हौवा गोदानफोरखौ नङा होमबा नोंथां। हौ गोदान आरो बे जाय मेथर होनना बुङ ना गथ'कथा मामा एसिसटेन्ट होनना बुङो मेथर होनना बुङो मा होनना बुङोखौ मेथर ना मा होनना बुंनांगौ नोंथां औ औ बेखौहाय मा होनो जिरायहोनानै माने बिदिनो सिथ्लाफ्राव बा माबाफ्राव बायेराफ्रावनो ओमफफ्राय ओंखाम ओंख्रि हायना होयो आरो माबाफ्रा मा होनना बुङो हिनजाव गोदाना नङा होमबा बिदिनो अनला ओंख्रि बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ दालि दुलिफोरखौ हायना होनानै मा खालामो बिदिनो जेब्ला बे ओंखाम ओंख्रि राननाया जायो। ओमफ्राय जाहां जायोब्ला नङा होमबा नोंथां। जाहां जायोब्ला बे ओ हौवा गोदाननि थोरसिखौहाय माने गुबुना सिख'नाय नुयो नङा होमबा नोंथां। औ बे जायो ओ जेन'बा गामियाव थानाय मानसिफोरा मा होनो बे सेंग्रा फोर बे हौवा गोदाननि थोरसिखौ सिख'लायनाय बेफोरबायदि मोनसे जानाय दङ आरो ना दा बेफोरखौ माने बेफोर मोनसे फिसा हाबा आरो। एखेबारे बर'नि एखेबारे नेमजों जानाय मोनसे हाबा। जायखौ इसोरनि नामाव साखि लानानै जुलि जानाय हाबा होनना बुङो आरो बेखौ जों बर'आव मा होनना बुङो जेनेबा हाथासुनि हाबा नङा होमबा। दा बेफोर हाबाफोरखौ बै समावहाय हाथासनाय हाबाफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय ओ दि फैयै दा एसे रांखान्थि
औ
बाराबायथ' नङा नोंथां समजों लोगोसे रांखान्थि हालोदाबो एसे एसे मोजांनिफ्राय मोजां जाबाय।
जायनि जाहोनाव मा जाखो दानि जुगाव हाबाफोरखौ एसे मोजां गिदिर खालामनाय नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां। बेमफाथिफोर लानानै सोखो मोखो। गारि मथर लानानै हिनजाव गोदान लायनाय नङा होमबा नोंथां। लायनानै बर फायनाय एखेबारे बेसेबांबा गोजान एक किल'मिटार गाहामनिफ्रायनो बरायना लाबोनाय नंङा होमबा नोंथां। हाबाफोरखौ ओरैबायदि सोखो मोखो एखेबारे मोजां मोजां पेन्देल खोंनानै मोजाङै एखेबारे डेक'रेसन साजायनानै माने
औ।
बावबो नुनो मोननोसै आरो। दा ओरैबायदि माने बिराद मोजां खालामो आरो जेरै गाननाय जोमनाय एखेबारे देलायनाय एखेबारे मा होनना बुङो बेखौ केमेरामेनफोर नङा होमबा
आरो एखेबारे स्टेजफोराव मोजां खोंनानै हाबाफोरखौ जेनेबा मोजां। खालामनायखौ दा जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनसै आरो। नङा होमबा नोंथां जानाय लोंनायफोरखौ जेन'बा मोजां होयो जेनेबा दानि जुगाव एबारे ना बेदर अमा नङा होमबा नोंथां। माखासे ओंख्रिफोर बर'फोरनि ओंख्रि बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नाथाय। गामि ओनसोलावबो दा बेफोरबायदि हाबा गिदिरखौ खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो मा खालामोमोन गोदोनि समाव आरो माखासे हाबाफोर जाबावोमोन। एखेबारे जोंनियावथ' आगोल फैसाबो गैयाबो नालाय जायनि जाहोनाव मा खालामोमोन बे थालिर बिलाइखौ समावहाय केन्देलफोराबो गैखायामोननालाय बै समाव बांद्राय दा जाय जानावनो माबाफोरखौनो सोंनानै हाबा खालामोमोन। थालिर बिलाइफोरखौनो दा नोंथां दा समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां।
नोंथांजों रायज्लायनानै औ नोंथां औ।
थां आं सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों टाइमआबो जाबाय जों औ दे।